अ हेल'
औ खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथाङा दादिसे ओरैनो दथ'योना?
औ दाथ' दङ ओरैनो नोंथां।
औ दा होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नोंथा जोंङो? जब आरो बिजनेसनि सायाव जों सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
औ औ जोंङो जब आरो बिजनेसनि बागै आंङो दसे फोरमायग्रोसै ओमफ्राय नोंथाङा आं फोरमायखांबथाय फोरमायबानो जाबाय।
औ दे नोंथां।
जोंहा जब होनोब्ला माने जोंना बिदिनो मासाव मोननाय पेमेन्ट एबा सेलारि बिदि जोङो मासाव जोङो फैसाखौ मोननाय जायो जोङो। माने मास मोनसे जों खामानि मावनासो जोङो बे पेमेन्टखौ मोननाय जायो जों बेखौ सेलारि होनो आरो बिजनेसा जाबाय माने जोङो दसेनो जोंना लोगो लोगोनो जोंना फैसाबो मोननो हागौ। आरो लेटबो जानो हागौ बिदिनो जेनेबा बिजनेसा बिदिनो दसेनो मोनोबा दसेनो दङ दसेनो गैया बिदि आरो बिजनेस एसे माने दसेनो जेनेबा लाख फटिभ जानो हागौ दसेनो गैयाबो जानो हागौ बिदिनो माने गावनि सायाव बांसि। न सोनारो बिजनेसा आरो ओमफ्राय जबा माने एसे बिज माने बिजनेस बायदि दङ आरो ज'बा एसे माने रिक्सा खम जायो बिदिनो गभनमेन्ट जबफोर जायोबा माने एसे टेनसन फ्रि जायो बिदिनो जेनेबा जोंनिया मासाव सेलारि मोनो। मोनबाबो जोंना माने फिक्स जायो आरो जेनेबा बारायनो रोङा जों ओमफ्राय बिजनेसा जेनेबा बारायनोबो हागौ बिदिनो खमायनोबो हागौ आरो मालाबा नाङाबो जानो हागौ मालाबा नांबो हागौ। जेनेबा बिदिनो एसे बिजनेसा एसे रिक्स जायो। आरो बांसिन माने जोंनि माने मालिक बायदिफोरा माने बांसिन बिजनेसमेनावसो दङ। आरो जोङो मालिकफोर जानो गोसोबा जो बिजनेससो मावनांगौ माने जों जबजों माने हाया मानोे जोङो मासाव मोननाय सेलारिजों मोननाय जोङो मालिक जानो हाया। थिग बिदिनो जोङो ज जोङो माने जबखौबो जों गाज्रि बुंनो हाया जायफोराव जायफोर गामिफ्राव जोङो जेने थेने जोङो हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा बिदिनो जोंना बिजनेसफ्रा मोजां जाया गामि एरिया ओनसोलफ्राव बिदिनो गोबां चेलेन्स थायो बिदिनो बेफारियानो गोबां जाबाय दानि जुगाव बांसिनानो साख्रि मोनागानि जुगाव बिदिनो माने बिजनेस खालामनायाबो दाना एसे गोब्राब जाबाय बिदिनो माल बुस्थुफ्राबो बिदिनो बायनो नागिरा एसे सलिंफ्रा खम जायो बिदिनो एसे रिक्स जायो जोंनि जायगायाव गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलफोरनि थाखाय बांसिन मोजां होनोबा जों जबखौ आ सानो आरो आं- आरो जोंना बे टाउन एरियाफोरनिया माने टाउन एरिया फोरना जेबो सिन्था गैया जनो जबबो मावजायो बिजनेसबो मावजायो टाउन एरियाफोरना माने सुबुं अनजिमाया बांसिन बिदिनो फैसा थाखाफ्राबो मेरला बिसिनिया सरखारि साख्रि आ बायसिना बिजनेस मेन बायदिसिनासा थाखा गोनां मानसिफ्रा बांसिन टाउनाव थानाय जायो बेनिनो ओंखायनो माने टाउन एरियाफ्राव माने थानायफ्रा माने बिदिनो बे जब आरो बिजनेस मोननैबोसो जायो। बिसोरनि थाखाय टेनसन गैया माने बिसोरनि थाखाय माने गोबां बिदिनो एसे एला बिबांनि माने दखानफोर होबावो बिसोरना गोबां बिदिनो लाब जायो। जेरै जोङो टाउन एरियाफ्राव जोङो गय दखानफोर होलाबायबाबो जानानै जोङो गोबां लाब जायो। दिदि एकस' थाखानि जों गय बायनानै
अफोर औ
एकस' थाखानि गयखौ फानोबा जोङो एकस' थाखा नाङाब जानो हागौ। एकस' थाखानि खमबो जाया लसबो जानो हागौ बिदिनो थिग जोंना बिदिनो जोङो फुजयाव बारहो बिजेसनि फारागा बिदिनो माने ओनसोल लायो ओनसोल बिदिनो गोबां फारागथि जायो जोंनिया आरो थाखा फैसानि बो खोरा थायो बेयाव बांसिनानो सोरबाफोर गामिफ्राव बायनो हानो नागिरा बिदिनो आरो खायसे बांसिनानो न'आवथ' थाजोबखानाय जायो गामि एरियायाव बांसिनानो बुस्थुफ्रा न'आव थाजोबो माल बुस्थु बांसिनानो न'आवबा मावनानै मोनजायो बिदिनो मैगं थाइगं हग गासिबो गामि एरियायाव मोननाय जायो हाफोरथ' हानायफोरा बांसिनानो माने बिराद खम माने सफिं बायदिसिना खालामो बिसोरो बिदिनो जानाय लोंनायफोरनि बागै बुङोबा बिदिनो खेथि बाथि फ्राथ' न'आव थाजोबखायो माइ माइरं दैरं गासिबो गामियाव थाजोबो बिदिनो बांसिन थावनि एरियाफोरना माने बेफोरखौ बायनानै जानो गोनां जायो बिदिनो गासिबो माने टाउन एरियाफ्राव थानायफ्रा माने बिदिनो फैसा थाखा नङाबा गोब्राब जायै थाङा थानो बिदिनो जोंनिया टाउन एरियाफोरनिया माने एसे खस्थ' जायो थांना थानो थाखाय बिदिा जोङो बिजनेस मोनावा जब मावनो गोनां जाथारो जोंनिया गामिनिया माने बिदिनो जब मावाबाबो जोङो बिजनेसफोरबबो मावाबाबो जोङो माने मोननैखौ मावालासेनो गमबो जोङो माने बिदिनो आबादफोर मावनानै जोङो जानोबो हायो बिदिनो थांना थानो थाखायल'बा आरो जोङो माबा मोनसे नाजादोंबा जोङो आरो माबा मोनसे जों मावदेरनांगोन जब नाबा बिजनेस दा होमबा नोंथाङाबो दसे सम बिदिनो जब आरो बिजनेसनि बागै दसे फोरबायदिनो नोंथां
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा जि बुंदों माखासे दानि बयसो माखासे खोथा फोरमायलांदों नङा होमबा नोंथां ओ ओ दिनैनि आयदाया जाहैबाय नोंथां जि नोंथाङा जि सावरायगोन आंजों ओ माखासे जब आ सरकारि साख्रि आरो माखासे बिजनेस नङा होमबा औ थारैनो नोंथां ओ गिबियाव सरकारि साख्रि होनना बुंनाय लोगो लोगो दिनै दिनैनि दिनावथ' माने सरकारि साख्रिखौ बयहाबो माने गोसो होनायखौ नुदों आथिखालाव मानो होनबा गोबां सुबुङा माने फरायनानै गोबां गोजौ थाखोसिम दावखोबाय जेरै मेट्रिक हाय सेकेण्डारि बि ए एम ए नङा होमा बि एड दिए लेएड गोबां रोंगौथि लाबाय नाथाय आथिखालाव माने मानो होनोबा साख्रिनि फारसे आङो माने पस्ट जि भेकेन्सि ओंखारो बेखौ आं खमखौ नुनो मोनदों थारैनो बयाबो साख्रिखौ नाजानाय दङ साख्रिखौ नाजादों जेब्ला बयहाबोथ' मोननांगौमोन बेनो आ साख्रिनि फारसे सुबिदाया जाहैबाय बिसोरो मान्थलि बा मास-मास हिसाबाव जेनेबा बि धर्माखौ मोनो साख्रि लायै साख्रि गोबां दर्मा दङ जेरै माखासे साख्रिखौ लानानै नोङो नैजि रोजा मोननो हायो माखासे साख्रिया जिबा रोजा माखासे साख्रिया थामजि द'जि गोबां आर ना रोखोमनि माखासे साख्रियाथ' लाख थाखासिमबो दं नङा होमबा नाथाय आंनि साननायाव बेनो साख्रियाव माने सुबिदाया दं होनना बुङोबा माने जेब्ला साख्रिखौ नों मावो अब्ला नोङो सासे ओ सरकारि मानसि सरकारि मानसि होननानै नोङो सिनायथिनि गावखौ सिनायथि होननानै सान जेनबा साननानै लानायजों लोगोसे नों मा सरखारनि मानसि जायो नङा होमब्ला। ओ सरकारनि मानसि जायोब्ला नोङो ओ बिसोरो जि थिन बिथोन होगोन बेखौनो मावनांगौ जागोन दिनै। ओ टाइम टु टाइम नों खारनांगोन ओ फुंनिफ्राय बेलासिम नोंनि जुदि डिउटिया नोंनिया ओ जुदि दाइन घन्टा जि घन्टा बा नोङो बेखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन माने। साख्रिनि बेलायाव आरो आरो सेलेरिफोराबो माने माखासे समावहाय बिसिनि बेथनफोरा माने एसे लेटबो जानो नागिरो आंनि साननायाव। बा आंनि मिथिनायाव दा आरो नोङो बिजनेस होनदों ओ बिजनेसाथ' दिनै गोसो बायदि नों ओ फिसा बिजनेस मावनो हायो गिदिर बिजनेस मावनो हायो बे नोंनि खोथा नोङो जि फारसे नों मा बिजनेस मावनो बिजनेसाव माने गासिबो गोलैयो जेरै ओ नोङो मैगं थाइगंनि बिजनेस होन आथिखालावथ' नोङो ओ टाउन सहराव थां बा हाथाय बाजाराव थां गासैखौबो बिजनेस मावनाय नुयो जे जेरै ओइ मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै नोङो दिनैसि म हलसेलार दखानखौ लानानै नोङो दिनैसिम ओ इलेट्रिसिनिम मेकानिक नि लानानै नोङो गारि मथर गासिखौबो नों बिजनेसाव नुनो मोनो नङा होमबा। दा बिजनेसा ओरैबायदि जाहैबाय मोनसे बियो मोनसे गावनि ओ लाख बा गावनि ओ खाफाजों सोनारनाय मोनसे जाय नोंखौ दिनावहाय नोंखौ माखासे माखासे समावहाय नोंखौ खनसेनो ओय थाखा फैसायाव नोंखौ ओ खेबसेनो गोजौआव लांनोबो हानाय बा माखासे समावहाय नोंखौ मोजां नङाब्ला नोङो नोंखौ गाहायावबो लाबोनो हानाय बेबायदि आरो। माने बिजनेसनि खोथाया दा बिजनेसा बेल' नङा जे बिजनेसा मावोब्ला जेनेबा माखासे ओइ मैगं थाइगंनि बिजिनेस खालामोबा नोङो बे सेवनानै थांगोन माखासे ओइ हलसेलार दखान खालामोबा बे बेफोरबो सेवनानै थांगोन बिदि नङा बेफोरबो माने एसेबां गोरलैयै माने ओ गाज्रि जानाय मुवा बेसाद नङा मानो होनब्ला बेजोंबो जों साननै सानथाम बेखौ ट्राइ खालामनो हायो आरो हलसेलार फोरावथ' जिबायदि फैयो माने ओइ माखासे पेकेटिं बुस्थु बेफोरथ' माने मा माने बिसोरनि एक्सपायारफ्रा माने बोसोर बोसोरबो थायो माने ना नोङो बोसोर दासिमबो नों बेखौ बिजनेस मावनानै जानो हागोन मालाय बेबायदि आरो गारि मथरनि खोथाखौथ' द बुंसै नोङो बेफोर बिजनेसाथ' गोबां गिदिर आजिखालाव मानोे बेफोरथ सेवनानै थाङा। नोङो बेखौ बोसोर बोसोरसिम मावना जानो हायो नाथाय मा ओ बिजनेसनि लाइना मा जाखो मोनसे ओइ गावनि ओ फिसा फिसौनि थाखायबो गाव जोबनानै थाङोब्लाबो इयुनाव गावनि बिसि फिसाय गावनि गथ' गथाय बा गावनि न'खरनि सोरबा सामलायनो हा नाय मोनसे ओ थायो। लाइन थायो नाथाय ओ जब एबा साख्रिखौ नों नोंथाङा जेनेबा बुंदोंमोन बैफोरो माने मोनसे मा बिदि